औ नोंथाङा ओ फ्रि नामा
औ आङो फ्रियानो दङ
औ औ नोथां दा आङो नोंथाङा दसे सम ओ होनो हायोब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बां ओ बे आयदानि सायावनो रायलाय रायलायनो नागिरदों नोंथांजों बे आयदाया जाहैबाय दै थ दैखौहाय जेनेबा माबायदि बाहायो मायो मारै बाहायनांगौ जेनेबा दैया मा मा खामानियाव बाहायजायो बेफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे ओ साव ओ एसे बुंलां ग्रोबानो जाबाय
औ औ दैखौ होनोबाथ जोंनि जिउआव माने दैया जोबोद गोनांथार होनना बुंनांगोन ओ बिनि माने बेखौ बुङोबा माने जों दै गैयाबानो थांना थानो हाया होननानै बुंनांगोन आरो जायखौ माने जों दसे समनिफ्राय लानानै माने सानसेनि गेजेराव माने गोबां दैखौ बाहायनायखौ जों माने नुनो मोननाय जायो बा बाहायनाय जायो आरो जों माने जों दा दसे दै गैयाबानो माने थानो हाया बेखौ बुं जों बुंनां गोन आरो जेरै जों दैखौ माने गोबां खामानियाव बाहायो सिखारनायनिफ्राय बुङोबा जों बानोखि जों माने हाथाय हुआ होमबा बे समावबो जों माने दैखौ नांगौ जानानै फैयो आरो बेनि अनगायै जोंहा दुगैनाय बे दुयो आरो बिनि अनगायैबोथ जोंहा लि लोङोबो दैफोरखौ जाहा लोङाबा माने गांबायानो थायोना दै दा गरम बो थोर जाहाथे जों माने दैखौनो गोबां गांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै ओंखाम ओंख्रि बिदिनो संनायफोरावबो जोंनो माने दैखौ नांगौ जायो आरो नङा होमबा जों माबा ओंखाम संनोसै ओंखाम संनो थाखायबो दै नांगौ जाया होमबा बिदिनो ओंख्रि संनो थाखायबो जोंहा माने दैनि गोनांथि जाना फैयो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा इदिनो दैखौ माने आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मैला साफा खालामनायावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जायखौ जों माने बिदिनो नफोराव साफा खालामनायाव दै नांगौ जायो बिनि अनगायै जोंहा इदिनो जोंहा गाननाय जोमनाय इदिनो लं पेन गस्ला बा इदिनो दखना जोमग्रा जि गामसा बिदिनो बायदि रोखोम खोमनि गानग्रा थायो नालाय बेफोरखौ सुनायावबो माने जोंनो दैखौ नांगौ जानानै फैयो आरो बिनि अनगायैबो आरो ओरै जानायफोरखौ लानानै बुङोबाबो जानायफोरावबो जोंहा इदिनो लेथ्रा जानानै होयो। जाखांनानै माने ओंखामफोर जाखांबाथाय इदिनो बायदि मुवाफोरखौ माने मोनसे बुस्थुआव लानानै जाखांनायनि उनाव जोंहा लेथ्रा जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां माने जों बेहाय जाब थानो हाया बिनि जाहोनाव माने जों बे सुनांगौ नालाय बेहाय बो माने जों दैखौ बाहायनाय खौ नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंनो माने दैया मोनसे आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां खामानियाव होनायखौ नुनो मोनबावो जाय माने जोङो दंफां लाइफां बिफां गायनायफोर बा इदिनो बिबार बार बिबार गायनायफोर आरो बिनि अनगायैबो जोंहा इदिनो आबाद मावनायफोराव बिदिनो गोबां रोखोमनि दै नांगौ जायो जेरै ओ आबाद मावनायफोरावबो खायफा जायगाफोराव माने एसे बोरि हा जायो नङा होनबा ओ माने अबबा जायगाफोरा माने बोरि हा नालाय बेफोरावबो आबाद मावनायफोर बा बेलेग आबादफोर मावनाय बो नुनो मोननाय जायो जायाव माने हाया गोरान रानस्रावस्रा जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आ माने बे गोरान रानस्रावस्राव हायाव माने जोङो दै-दै होनना बुङो दैखौ माने जोङो नानै दै माने सारनानै जों माने मेगंफोर बा इदिनो माय आबादफोर बिदिनो गो गोबां आबाद थायो बिदिनो आबादफोरखौ जों माने फोनो हायो आरो। बेनि गेजेरजों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दैखौ बुङोबा जोंहा बिबार बागानफोरावबो इदिनो बिबार बा गान खालामनाय। जोंनो माने बिबारा इदिनो दाथ' बोथोरा गोर-गरम नालाय बिबारफोरा रानो दै मोनाब्लाथाय माने बेनिखायनो जों माने दै होनांगौ जाना फैयो आरो बिदिनो दै दैफोर मोनाबाथाय जोंनि फुलफोरा दालाय रान एसे रानलांनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां। औ बिनि थाखाय जोङो माने दैखौ होनां गौ जायो आरो। माने बे गोदोनिफ्रायनो जोंनो माने जों मानसि जोनोम लानायनिफ्रायनो माने जोंनो दैखौ माने नांखाथारगौ आरो। बेनि अनगायैबो मानसिनि अनगायैबो जोंहा बुङोबा जिब-जुनारनोबो नांगौ जाना फैयो दैखौ जेरै जों मानसिनो दै गैयाबा जों जिब-जुनाराबो थांना थानो हाया होनना बुंनो हागोन आरो जों जेरै जिब-जुनारफोराबो दै गाङो नालाय बि सोरनाबो माने रानखांङो गारमाफोरा बिनि गेजेरजों माने जोङो माने जिब-जुनारफोरनोबो जों दै होनांगौ जाना फैयो बा इदिनो जोङो ओ मोसौफोर दालाय जों खायफा खायफानि न'आव मोसौ नुनो मोनो बा जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरनाव माने ओ मोसौफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोहोना माने जों बेफोरखौ माने फिनायनि गुबै जाहोना जादों रांखान्थिफोरनि थाखाय फिसिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेखौ माने बेफोरखौ फिसिनायावबो जोंनो माने दैनि गोनांथि जायो माने बिसोर दै गाङो नालाय बेहाय जों माने दालाय दा सानदुं गोसा नालाय बोथोरा दा जों दुब्लि बारिबा बिदिनो अबेबा जायगा दख'नाफोराव खाना दोनहैयो जेराव गांसो गोनां जायगा। बेफोराव जों माने खाना दोनहैबाथाय बिसोर माने दै गाङो जाहै सान्दुं नालाय मानसिया जेरै दै गाङो बिसोरबो माने गारमा गारमा रानखांनानै बा जिगाबफोरै बिदिनो हाग्रा गोरानफोर जानानै बिसोरनि गारमाया माने रानखांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। जों इसोरनो दै हैनांगौ बा इसोरो दै गाङो बेखौ माने मानसि जुनारनि जिउआवबो माने दैखौ नांगौ जानानै फैयो आरो। आरो बे मोसौल' नङा दिनो हाग्रायावबो गोबां जिब-जुनार नुनो मोनो जेरै गोबां जिब-जुनार दं जेरै देरफोर नुनो मोनो मोसा, लख्रा, बिदिनो गोबां जुनारफोर जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ बिदिनो बिसोरनोबो माने मैफोर बिदिनो गोबां जुनार दं हाग्रानि अमा बाय दि बायदि माने हाजोफोराव नुनो मोनो जों बेखौ बिसोरनोबो माने जोङो माने दै बिसोरनोबो माने दै नां गौ जानानै फैयो आरो जाहोनाव जों माने बिसोरखौबो खायफा दैमाफोराव जों माने दै लोंहैनायखौ नुनो मोन नाय जायो आरो। बिसोरहाबो माने गांनाय दं बिसोरहाबो माने दै गैयाबाथाय राननानै थैलाङो होननानै जों खोनानो मोननाय जायो आरो दैनि गांनायजों। बिदिनो गोबां जायगा जायगाफोराव बिदिनो ओ दैनि जाउनाव माने सुबुं माहारि फोर बा बिदिनो जिब जुनारफोरखौ जों थैनाय बेफोरबायदि खोनानो मोना होमबा नोंथां? बेबायदिनो जों माने दैफोर खौ माने एसे जोङो रैखा खालामनानै लानांगौ आरो दैफोरखौ माने जों सा आरो जों दैफोरखौ माने साफायै लोंबा जोंनि देहा फोरा मोजां जायो इदिनो गोबां जायगाफोराव दाना गुबुंलेखौ नुनो मोननाय जायो नालाय ले थ्राफोरनि जाहोनाव दा ओरै दारिमिनफोरनि जाहोनाव माने दैफोरा लेथ्रा जाबाय ना लाय, बिनि जाउनाव माने जों फिल्टार खालामना लोङोबा जोंनि देहाया मोजां जायोबा जों देहाफोरखौ माने दै लोंनानै जोंनि देहाफोरखौ सुस्रांनो हायो आरो बि गिस्टिक जानायफोरखौ औ नों थाङाबो एसे फोरमायलांदो दे नोंथां।
औ औ औ दाथ' नोंथाङा दैनि सोमोन्दै बहुदानो बुंलांबाय ना? औ नंगौ दैया जों गैयाबानो जों जेनेबा सुबुं माहारि एबा दाउ दाउसिन दाउला एबा जिब जुनारफ्रा थांनानै थानो हाया, बे नंगौ बे सैथो। आरो जोङो ओ उम दैखौहाय जेनेबा मा मा खामानिनि थाखाय बाहायो होनोब्ला जोङो लोंनो थाखाय बाहायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोङो आदार जानायाव, ओंखाम ओंख्रि संनायाव जों बा हायो आरो दुगैनाय बा जि सुनाय आरो न' बां जेनेबा न' बां सुनाय आरो नोंथाङा दहायसो दसे सिगां बुंलांबाय ओ मैगं मैला, आबाद मावनाय बा माइ आबाद मावनाय बेफोराव जों दै नांगौ जायो। दैखौ जों बेफ्राव बाहायो आरो माखासे जिब जुनार जिब जुनार एबा दाउसिन दाउलाया बो दैखौ लोङो ना, दैखौ लोंनानैसो थानानै थायो नालाय बिसोरबो थ' जों बेयाव दैखौ बाहायो आरो गिदिर गिदिर फेक्ट'रि बा इन्दास ट्री दै बे जों बेफोरावबो दै बाहायनाय नुनो मोनो आरो मोनसे जेनेबा कारेन्ट बानायनायाव कारेन्ट ओ कारेन्टखौबो जोङो दैनिफ्रायनो मोननो होनजायो जेनेबा कारेन्ट बानायनायावबो जों दै बाहायो आरो नोंथाङा दहाय दसे सिगां बुंलांबाय बिफां लाइफां एबा फुलफोर जेनेबा बेफोरबायदियावबो जों बिसोरबो दै गैयाबानो रानज्रिंलां गोन ना? थ' जोङो दैखौहाय ओ फिफां लाइफांनि थाखायबो बाहायो आरो फिफां लाइफां एबा जेनेबा ओ दावसिन दाव ला बेफोरावबो जों बाहायो आरो। आरो दैखौ मोनसे जाहैबाय अर अर खोमोरनायाव जों बेयावबो बाहायो आरो औ, आरो उम दैखौ जों बहा बहानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला दैखौ जोङो ओ दैसा दैमा ओ बेफोरनिफ्राय जों मोननो हायो आरो जोङो हा सिङाव हा खुरनानै जेनेबा ओ हा खुरनानै जोङो ओ बेफोरखौबो जोङो पाइप लगायनानै दंखलनि दारैबो जों दैखौ मोननो हायो, आरो दैखर रिं प्लास्टारनि रिं होनानै जोङो बेफोरनिफ्रायबो जों दैखौ औ मोननो हायो आरो।
औ औ औ माने जों माने बिदि जाव-जावनायफोरखौ माने जों माने बिदि खुरनायफोरखौ लोंनायाव बाहायनायखौ नुनाय जायो आरो ना नोंथां औ औ दे
गोगो जायो नालाय दैया औ आरो अबावबा दैया आइरनफोर थाया थायो नङा होमबा नोंथां थ' बै आइरनफोरखौ जेनेबा जों रैखा मोननो थाखाय ओमफ्राय नोंथाङाबो नों फिल्टार खालामनानै लोङो औ जोंना दैखौ जेनेबा आइरन गोनां बा जोंनि देहायाव जुदि थाङोब्ला जोङो ओ जों बेमार आजार जायो बेमार आजार जायो ओंखायनो जोङो दैखौहाय फिलटार खालामनानै जेनेबा लोंनाय जायो आरो आरो जोंहा नैबे माइ आबाद मावनाय जों जोंनाबो बेयावबो जोङो दैखौ नांगौ जायो नङाबा जेनेबा सानदुंल' दुंबाय थायोबा अखाबो हायाबा जोङो दै मोनाबा जोंनि माइ आबादा जेनेबा रानज्रिंलांनो हागौ आरो जोङो ओ जेनेबा जेनेबा आबादफोरा जेनेबा खहा जायो आरो होमबा जोंनि जानाय आदारनि थाखायबो जोङो जानाय आदारखौबो जोङो मोजां रोखोमै जों बुथुमनानै लानो हाया जायो थ' बै माइ आबाद मावनायावबो जोङो दैफोर दैफोरखौ मोजाङै जेनेबा फबले जों मोनोबा जेनेबा ओ माइ आबादफोरा जिखुनु मैगं थाइगंङानो जाया मानो बेफोरखौ बेफोरो जेनेबा मोजाङै जालाङो आरो आरो ओंखायनो जोंङो दै खौहाय जानला मोना जेनेबा। ओ बाहायनाङा जे टाइमाव नांगौ बे टाइमाव जेनेबा बाहाय ओरैनो जानला मोनला औ ओ बाहाय गारनो नाङा आरो नङाबा दैया ओरैनो आद्रि जायोना दैखौ जि टाइमाव नांगौ जों बे टाइमावल' जेनेब दैखौ बाहायनांगौ आरो मो जाङैनो थ मानसिया थांनानै थानो थाखायथ' दै गैयाबानो ओ जाया नङा होमबा। दैयाहाय औ बिराद गोनांथि जाय जिखिनियानो जाया जेनेबा मानसिफोरनो एबा जिब जुनारा दाउसिन दाउलानो नोंथांङाबो दैनि बागै बुहुदआनो बुंलांबाय। ओ जोंना समाबो जाबाय औ। थ' जों जोंनि दैखौ जेनेबा माबायदि बाहायनांगौ बेसेबां जेनेबा नाङा फाङाखौ जों ओरैनो बाहायगारनाङा जों बेफोरखौबो जेनेबा मिथिनो मोनबाय नङा होमबा।
औ औ औ औ औ ओ नोंथांजों औ नोंथांजों आंबो माबा जि माने दैनि बागै सावरायनानै गोबांखिनि मि थिनो मोनबाय आरो माने गोबां गोजोननायबो मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै। होमबा नोंथां जों माने बे दैनि माने आइ मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ दे होमबालाय नोंथां औ गोजोनथों। दे।